खोनाबायना औ नोंथां औ गोजोन मोनाबिलि नोंथां।
ओ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय नोंथां।
आं दायो नोंथांजों बे जोंनि बर' हारियाव। गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय फोरबो। बैसागु मागो कारतिक। कारतिक बिहु बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन आरोना नोंथां सावरायनो। हागोनना नोंथां हागोन नोंथां जोंनि बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो।
खोनादों नोंथां औ खोनागासिनो।
औ औ ओ नोंथां हेल' नोंथां
आरो नोंनि कन्ट्रबासिनि सायाव औ औ
औ दासो मोजाङै खोनायाखैमोन नोंथांनि आवसखौ
खोनादों ना नोंथां औ खोनाबाय जोंनि बर' हारिआ बैसागु होन होनोब्ला सबसे मोजांसिन मोन्नाय फोरबो आरो बे बैसागु फोरबोआव ओम जोंनि बे बैसागु फोरबोखौ जोंनि बर' हारिया गोदो गोदाय थामजि सानहालागै फालियोमोन नाथाय दायो सानथाम बा सानब्रैल' फालिनायखौ जों नुनो मोनो ना नोंथां
नंगौ नोंथां
बे बैसागु फोरबोनि गिबि सानाव जोङो मोसौनि बैसागु होननानै फालियो आरो बे मोसौनि बैसागुआवहाय मोसौखौ जोङो ओ थुखैनानै दै सान्थि सारनानै लाव फान्थावनि माला गानहोनानै आरो गोदान दुरुं सानानै गोदान दुरुं सानानै एबा दुरुं गानहोनानैहाय फोथार बा दुब्लिफोराव फाहैनाय जायोना नोंथां बैसागुनि गिबि सानाव माने मोसौनि बैसागु आरो। आरो बिनि नैथि सानावहाय। मानसिनि बैसागु आरो बे मानसिनि बैसागु। फोरबोआव जोंनि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो न'खर न'खर। थांनानै मागिनाय बा गिदिरसिनखौ। उन्दैसिनफोरा। सनमान लानाय बा बोर लानायखौ जों नुनो मोनो आरो सोरबा गोनां न'। न'नि मानसिफोरा। गोनां न'खरनि मानसिफ्रा सोरबा गामिनि गिदिर। बा बैसोआव गिदिरबा न'खरनि गाहाय मानसिफोरखौ गोदान गोदान। आर'नाइ गस्ला फालि गामसा होनानै सनमान होनायखौ जों नुनो मोनोना नोंथां।
नंगौ नोंथां औ थारैनो।
बेनिखायनो बे बैसागुआ जोंनि बर' हारिनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोबसे मोजांसिन मोननाय। फोरबो आरो आरो फोरबो होनोबाथ जोंनि बर'फोराव मागो। मागोखौबो मोन्थियोना नोंथां बे। मागोआवबो जोंनि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो। ओ न'खरावनो बानायनानै जानाय जेरै जों माइब्रा। माइब्रा माइरंनिफ्राय बानायो जेरैहाय। एनथाब नालेंखलनि एनथाब बा लारुफोर बानायनानै जों जायो। न'खर न'खर थांनानै बिदिनो न'खरनि जाथि। खुरमाफोरखौ लिंहरनानै जमा जमा साहा। जायखौ जोङो गाइखेरजों साफात होनानै फुदुङो बे साहाजोंहाय। लोंनाय बा एन्थाब सावनानै जानायखौबो जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
आरो। आरो फोरबो होनोबा जेनेबा जोंनि बर' समाजाव नोंथाङा मा माखौ मिथियो?
ओरैनो फोरबोआथ' ओ नोंथाङानो बुंखाबाय नङा होमबा बैसाग। मागो कातिक बिहु बेनो आरोखि बर'नि फोरबोआ नङा होमबा।
ओरैनो नोंथाङा औ। कातिक बिहु होनोब्ला मा समाव कातिक बिहुखौ जोंनि बर'फ्रा फालियो? बिनि ओ खालार खालिनि जायो नामा नोंथां मानो होमबा बेयो।
मानो होनबा ओ कातिक बिहुआवहाय जोङो सा खि दुब्लि माइ माइ दुब्लि फोथाराव
सावनानैहाय माने ओ माइ दुब्लिनि माइ बिदां ओखारनायखौ
ओ गोजां माने मोजां जानायनि थाखाय माइ फिथाइया मोजां जानायनि थाखाय बेवहाय माने मोनसे
मोनसे खुलुमनाय फोरबो जायो आरो नङा होमबा। औ नोंथां औ आरो बे जेनेबा जाय साथियावहाय बे माइ एम्फौफोरा जि माइखौ जायोना माइआ जायनि जाहोनाव हुदा जायो बेनि फ्राय बारग'नो थाखायबो जोंनि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायबोनाय बायदि गारोना नोंथां बे अराव लाय बे माइयाव सोबग्रा आवमा एम्फौ बा गुबुन एमफौ एम्फौआनो जा बे एम्फौफोरा अराव बारसोम बारसोम थैफैयोननो आरो जायनि जाहोनाव माइफोरा गुदा जायानो आरो बिदि होननानैबो फोथायनाय जायोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां उम।
आरो नोंथाङा मा फोरबोनि सोमोन्दै मिन्थिबावो जाय जोंनि बर'फोरा फालिबोबाय थादों होननानै
आंथ' मोन्थिला आंथ' बेखौल'सो मिन्थिगौ। नोंथाङा मिन्थियोबा नोंथां फोरमायदो‌ एसे आंथ' बे मोननैखौल' मिन्थिगौ बैसागु आरो मागो। गोदो उन्दैनिफ्रायनो जाबोनो मोननाय गोसोआव दङ। जोङो ओ मागो फोरबोआव ओ जों जेनेबा मोसौफोरनो माला गानहोयो दिग्लिलि दिग्लिलिथि फिफांनि दालायफोरखौ लायनानै मोसौ थुखैनो लांनायाव बेखौ जों बेखौहाय मोसौखौहाय बेजों बुयै बुयै लानानै दैयाव लानानै थांनाय ओमफ्राय मोसौ दिनखालि जोङो माने बेयाव गोबां फिथाइ होनानै माने माला बानायनानै मोसौनो गानहोनाय। ओमफ्राय न'नि सोरगिदिं गलि न' बेयाव माने खादिंनानै दोननाय।
औ
आरो बेयो बे दिनावबो जोङो जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो गोखा जायोना नोंथां? बे गोखा गोखैखौ जानायनि नेमैबो आरो गोबां फोथायनाय दङ ना जोंनि बर'
नंगौ नंगौ नोंथां दाना आथिखालनि बैसागुआ जों सानथामसोल' जानायखौ नुनो मोनसै। गोदोनि दिनाव जोङो बिराथ गोबाव गोबाव स सबथासे गाहाम जानायखौ नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ नों
से मास गाहाम जायोमोन। नाथाय आथिखाल जोङो दानि जुगाव मा सानथाम सानब्रै जानाय ल' नुनो मोनसै। आरो आथिखालाव जों ओरैबायदि नुबाय माने बैसागु फोरबोआव गोदोनि समाव गामिनि सुबुंफ्रा बयबो ओंखा रनानै ज' ज' रंजायोमोन बैसागु जायोमोन नङा होमबा? नाथाय दानि ओ दिनाव जों सोरखौबा सोरखौबा बेबायदि बैसागु फोरबो फालिनायावबो ओंखारनायखौ नुनो मोन ला नङा होमबा?
नोंगौ नोंथां नोंखौ।
औ आरो मागो मागो फोरबो होनोना मागो फोरबोखौबो जों दानि दिनाव माखासे टाउन सहरफोराव माने जोंनि बर' ओ सुबुं उमबाबो जों माखासे फालियैखौबो नुनो मोनसै।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
आमफाय गोदोनि समाव जाबायदि फालियोमोन, नाथाय दानि समाव जों बेबायदि फालिनायखौ नुनो मोनला। गोदोनि समावथ' गामि ओनसोलफ्राव नों बयबो गामि गामि ओ बर' सुबुंफोरा माने मा होनो ओ दुब्लियाव ओ न' लुनानै
माने बेलागुर बा हरसेनि थाखाय हर थाहैनानै, औ मागोआव मागोआव मागोआवसो खालामोमोन नालाय जों बे औ न लुनायफ्राव थालिरनि दालाइ थालिरनि गांखंफोर फोरखौ जोङो थेला बा सायखेल बे बेफोरबायदियाव रोगानानै जोङो दुब्लि गेजेरावहाय थालिर सोंनानै बा गोजौआवहाय फालथिफोर खोंनानै जोङो सावरि जायोमोन ना नोंथां गोदोनि दिनाव। औ गोदोनि दिनाव नोरै खालामोमोन नोंथां औ औ दे। ओ। मागो जानायनि जोङो सप्थासे सिगां
बे अब्ला बै टाइमावथ' जोंना माइया हाखांजोबखायो नङा होमबा नोंथां? माइ हाखांनाय माइ नाराखौ जोङो सब
सबथासे सिगां
ज' जाय जाय सोर सोर जोङो बेबायदि आ फोरबोखौ फालिगोन ज' लोगो लानानै माइ नाराखौ हानानै बेजोंनो न' बानायनानै ओ दोनोमोन आरो नोंथां।
औ नों
जों बेखौ मानो होनोब्ला जोङो माइनाराखौ मानो थाखाय सायनांगौ जोङो अखानायै फुं जाब्लानो जों बे नाराजों बे न'खौ सावगोन नालाय बेनि थाखा ओंखायनो जों माखासे जेनेबा न'खौ बानायनो थाखाय प्लास्टिक बायदिसिनाफोरखौ बाहायामोन आरो नोंथां। माने जिगाबजोंनो बानायनानै जिगाबजों जिगाबखौनो बाहायनानै ओ न'फोरखौ बानायनाय जायोमोन आरो नोंथां। औवा आरो न'
औ। दा बिदिनो औवा बे न' बानायनायाव हरसे थानानै अखानायै फुङावहाय सावखांनानै फैनायनि उनावहाय, बिदिनो न'खर न'खर बा गामि गामि हाबनानै फिथाजों साहा लोंलायनानै ओ माने ओ फोरबोखौ बेबायदियैनो रंजा बाजायै ओ बारग' होयोमोन आरो नोंथां। नाथाय आथिखालावथ' जों बेबायदि गोदोनि बायदि बेलागुर खुंलायनाय माने सावलायनायखौ नुनो मोनला आरो ओ बेबायदि दुब्लियावहाय बेलागुर सावखांना फैनायनि उनावहाय जोंङो फि फां फिफां न'नि फिफां फिफां ओ बेबायदि माबा ओ जिगाबजों खाथेलायनायबो मोनसे नेम दंमोन नोंथां मानो होनबा गय फिथाइआ बुरजा थायनायनि थाखाय एबा फिफांनि फिथाइआ बुरजा थायनायनि थाखाय माने ओ बिनिनो बिफां गुदिफोराव जिगाबजों खाना होफैयोमोन आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ आरो जोंनियावथ' नै नोंथां फोरबो होनोबाथ' जेनेबा जों आम सुवाखौबो मिनथियोना नोंथां। औ जाय औ नोंथां औ जोंनियाव बेखौ फालिनाय जायो नोंथां।
नंगौ नंगौ।
जाय जेनेबा जोंनि देहायाव सक्ति गोहो होयो।
औ।
बे फिथाइ सामथायखौबो जोंनियाव बिदि फालिनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। बेखौबो सानथामसिमहालागै फालिनायखौ नुनो मोनो।
औ।
औ। आरो बैसागुखौथ' जोङो सातदिन फालियो नालाय नोंथां बैसागुनि गिबि सानाव जोङो आगान आगान खोलैनाय आरो लास्ट एबा सातदिन फालिखांनायनि उनाव जोङो आगान आगान गाखोमोरनाय बे बायदिबो होनोना नोंथां?
दा नोंथां होमबा जोंहा समाबो जाना फैबायना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ आंबो माखासे फोरबोनि फोर्बो होनोब्ला जोंनि बर'फोरनि बैसागु मागो आमसि सुवानि सोमोन्दै माखासे मिथियैफोरखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय। मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों नोंथां।
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां औ नोंथां।
उम दे होमबा नोंथां।